एसेयाव सावरायनो होननानै फन खालामबाय आङो।
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ जों दानि गेलेनाय ओ जोङो स्पर्टनि सायाव जों सावरायगोन। ओ गेलेनाय होननानै बुङोबा थ' आथिखालाव गोबां रोखोमनि गेलेनाय दंसै। जाय गेलेनायखौ जोंनि लाइमोनफ्राबो आथिखालाव साफा सानै माने गेलेयै गेलेयै बेबायदिनो गोजौ थाखोसिम गेलेगि बिदि जाहैनो हाबाय हमनानै ला जोङो बेबायदिनो रायखांजाथाव माखासे बिथांमोननि मुंखौबो जों बुंनो हायो जेरै नङा होमबा? दुर्गा बर' हलिचरन नार्जारि जमुना बर' पंकसिता बर'। बेबायदिनो बायदि बायदि आरो बोरा थिर गावनायफ्राव माखासे जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो बेबायदिनो मा होनो? गोजौ थाखोनि साफा साफा गेलेगिरि जाहैनो हादों आरो बा जोंनि जोंनि समाजनि बा जोंनि हादोरनि बा जोंनि मा होनो बर'फोरनि मुंखौ बिथांमोना लाखिनानै मोनसे गोग्गानाय लाबोदोंमोन आरो मोनसे समाव। दा जोंनि ओनसोलनि गेलेनाय माखासे बिथिंखौबो नोजोर बोनानै नुयोमोन। माने जोंनि ओनसोलनिफ्राय फ्राय बेबायदिनो गोजौ थाखोनि गेलेगिरि जाहैनो हायाखै दासिमबो आसा खालामो उनाव बेबायदिनो माने गेलेगिरि जाहैनो हागोन जोंनिफ्रायबो बेखौ आसा खालामदों नाथाय ओ आथिखालाव फ्राय जोंनि माखासे लाइमोनफोरखौ माने गेलेनाय बिथिङाव बारा बारा गोसो होनाय नंला आरोना ओमफ्राय माने ओरैनो बेरायनानै थानाय माखासे लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनो। उम माने खोब बेफोरबायदिनो मबेलाव माने बांसिन टाम पास स्बा नायनानै ओरैनो टाइम खाथायलायनायखौ नुयो आरोना दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जायफ्रानाखि माने कलेज लेभेलाव फरायगासिनो डिग्रि लेभेलाव फराय फरायगासिनो हायार सेकेण्डारिखौ फरायगासिनो बा क्लास नाइन टेनाव फरायगासिनो माखासे लाइमोनफ्रा नो मबाइलजों खाथायो जायनि जाहोनाव माने गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानो गोनां जायो बा थायो बिथांमोना। जुदि गेलेयोबा गावनि देहायाबो मोजां जायो राफोद जायो आरो बेबायदिनो मोजां गेलेगिरि जाहोनो हायोबा माखासे इकपफोरबो मोनो आरोना जाय स्कपफोरा माने ओ लाइभ दानायाव माखासे प्लेटफ्रम माने मोननो थांनायाव खोब माने ओ साहसैनो मोननाय जायो माने। थाबैनो मोननाय जायो आरो मेथे इस्पटजों थांबाय थायोबा फरायनायखो लाफानानै। दा गेलेनाय होनना बुङोबा आं गोदोनि जोंनि बर'फोरनि गेलेनायखौ बुंसै गोदो जों नि बर' लाइमोनफ्राबो ओरैबायाददि बहुत गेलेबोयोमोन आरोना जायनि थाखाय माने जोंनि बर' लाइमो मोन फोरनि देहाफ्रा खोब मोनसे थागद जायोमोन। खोब मोनस से बेबायदिनो गेलेनायफ्राव माने बिथांमोना बाहागो लाबोयोमोन आरोना सेंग्रा समफ्राव बा उन्दै बिनिफ्रायनो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गेलेबोयोमोन ना जायनि थाखोनाव माने गोदोनि मानसिफ्रा खोब थाग्रा था थाग्रामोन आरोना खोब बोलो गोलां जायोमोन जाहैबाय आरो नोंख खागौबो जोंनि मोनथिनाय बा जोंनि आबै आबौमोननि समनि बिथांमोननि जोथुना निगि मानो थागदफोरखौ नायोबाथ' खम बिसोरो खमबाबो जौसे बोसोर गाम जौसे ए नैजि बोसोर गाहामसिम माने थांनानै थादोंमोन आरोना बै समाव। ना खोब माने बैसो जाबाबो बिथांमोना थागदैनो थानानै थानानै बेबायदि माने सेन्स उरिखौ मारिदोंमोन आरो नाथाय आथिखालनि मानसिफ्रा बेबायदि जोरनाय नंला आरो जोरखानाया फ्राय नुखायानो आरो। आजिखालिथ' दाइनजि गुजि गुजिसिमल' थांबावला माने दाइनजि द'जि ओ दाइनजि स्निजि। हमनान ला बेफोरसिमल' माने दानि जोंनि मानो सुबुंफ्रा थांसै माने गोदोनि गेलेनायखौ आं एसे बुंनो सानदों गोदोनि बर'फ्रा ओरैबायदि खेल गेलेयोमोन जाहैबा बै खेलफ्रा जाहैबाय जोंना गिला गेलेनाय। गिला गेलेनायखौथ' आजिखाल बेनो खोब गेलेयानो आरोना। बै गिला गेलेनाया जाहैबाय मोनसे बर'नि गेलेनाय बेफोरखौ आजिखालि खोब बोखांफिननो थाखाय बैसागु पग्राम फ्रावल' बेफोरबायदिखौ बो-बोखांनानै दिन्थिफिननाय जायो खिन्थु बेखौ जों फ्राय गेलेनाय नुनो मोनला। ओमफाय बाथा गेलेनाय बर'नि मोनसे रायखां जाथाव गेलेनाय बाथाखौथ' जोंबो गेलेनो मोन्दोंमोन उन्दै उन्दैयाव। नाथाय आथिखालाव जों बाथा गेलेनाय नुला दानि जोंनि बर' मानो गथ'फोरखौबो नुला आरो लाइमोनफोरखौबो गेलेनाय नुला ना नुयैनि जाहोनबो थाबाय जोङो माने बेखौ गोजौ थाखोसिम गेलेनाय लेभेलसिम जों लाबोनो हायाखै। बाथा गेलेनाय होनना बुङोबाथ' बाथाखौ खोब मोनसे मोजां गेलेनाय बे टिमैनो गेलेनो हायो। ओमफाय जोंना मानो होदों माखासे बेबादिनो वाल्ड काप बेफोरबायदि मोनसे माने ओ गेलेनाय जायो। बैफोर गेलेनायावबो जों माखासे फिसा फिनला बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन देशफोरना बेफोरबायदिनो गेलेना लायो। खिन्थु जोंनि बर' गेल नि गेलेनायफोरखौ जोङो मानो नेसनेल लेभेलसिम स्टेट लेभेलसिम बर'फ्रा सानखांनानै बै लेभेलसिम लांनो हायाखै होननानै सानो आरो जायनि थाखाय जोंनि बर'नि गेलेनायफ्रा बेबायदि उन जानानै थादों जेरै जों गेले गिला गिला गेलेनायफोरखौ जुदि जोङो गोजौ थाखोसिम बेखौ जोङो नारखोनानै मोनसे जों प्लेटफर्म होनो हायोबा बेबो मोनसे नेसनेल गेले गेलेनाय बा गेलेहैनो हानाय मोनसे प्लेटफर्म जागौमोन। नाथाय बियो जोंनि बर' ओनसोलावनो जोंनि बर' गामियावनो बे जोबनानै थाहैबाय दावखोनो हा यासै बाथा गेलेनाय बाथाखौ बुङो बाथा गेलेनायाथ' थिग बेबायदिनो जाहैबाय जों बेखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो हायोबा बेबो मोनसे नेसनेल गेम जाहैगौमोन इन्टारनेसनेल गेम जाहैगौमोन वाल्ड कापफोराव चान्स मोनगौमोन। खिन्थु जों लांनो हायासै दा आङो गेलेनायनि सायाव नोंथांनिफ्रायबो एसे आङो ओ मोनथिनो लुबैबाय ओ नोंथाङा एसे बेखेवनानै बुंदो जेनाखि गेलेनाया माबायदि बर'फोरनि गेलेनाया माबायदि जानांगौ बर' लाइमोनफोरा माबायदि गेलेयोबा जोङो दावगानो हायो।
नोंगौ नोंथां गेलेनाय बिथिङाव नों नोंथाङा माखासे आंनो मिथिहोबाय बा फोरमायबाय नोंगौ जोङो गेलेनाय बिथिङाव जोङो जुदि सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायोबा जोङो खोब मोजां जाफुंसार जानो हायो जोङो सासे जुदि मोजां गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जुदि सोलोंथाइखौबो लांफाबाय थायोबा जोङो साख्रिनि बेलायाव जों गिनाङा बा इन्टारनेसनेल बा बिनि अनगायैबो जों जुदि मोजां गेले गेलेनानै मुंदांखा जायो अब्लाना नोङो जुदि नोंनाव फरायनाय दं खायोब्लाथाय नोंहा साख्रि मोननो गोबां इजि जागोन नाथाय नोंथाङा फोरमायलांदों दानिसो नोंमारगौ बेयो आथिखालाव जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बांसिनै जों नुनो मोनो। गावनि गथ'फोरखौ गोग्गो सोलों सोलोंथाइ होला जाय बुजियो बैफोरबायदि सुबुंफोराल' गोग्गो सोलोंथाइ होयो। जाय बुजिया माने
गुबुन जायगायाव बा फरायनो थिनहरगोन बैफोरखौ माने सुलु लाहरा बिमा बिफाफ्रा माखासे बैफोरखौ लाहरनांगौ बिमा बिफाया माने माखासे गोजान जायगायाव दोनहरबाय गेलेनाय बिथिङाव जोंङो बेस्थर दोनांगौ फरायसालि बेयाव गबाय फैबाय फुटबल नंङाबा भलिबल नंङाबा काबादि नंङाबा बिदिनो माखासे बक्सिं बिदि बायदि बायदि बिथिंफोराव जों बेस्थ' दोनोब्ला फरायसाफोरा मोनसे मोजां बिसोरनि साननाय हनाया मोनसे क्लियारै माने सिदायै थांबाय थागोन जुदि जोंङो गावनि फिसाखौ मोजां गोजान जायगायाव गुन गोनां बा मोजां फरायनो थाखाय जों थिनहरो माखासे फरायनो थिनहुरबाय फरायनो थिनहुरखांनायनि उनाव माखासे बिमा बिफाफोर थायो बै बिमा बिफाफोरा माने मोजांङै नाया जायनि जाहोनाव फरायसाफोरा गाज्रि लामाजों थांनो गोनां जायो बुंनो थांङोब्ला जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरा गेलेनाय बिथिङाव गोसोखोनो होखाया बा गोसो होनायखौ जों नुनो मोना माखासे एसे गोसो होग्राबो दं जायफोर फरायफोरा फरायसाफोरा गोसो होयो बिसोरखौ जों बाख्नायनांगोन बा जोंनि राव हारिमुखौ जोंनिखौ फोथांना लाखि लाखिनो थाखाय फरायसाफोरा माखासे खामानि मावो बा गोसो होयो अब्लाबो जोंङो बुंनांगोन जायफोर फरायसाफोरा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माखासे ओरैनो टाइमफोरखौ हगार हरो बा ओरैनो नांङा फाङा बेरायनानै बा बिमा बिफानि माखासे फरायनायनि एबा सोलोंथाइ ला जेबोनो बुजियाया माखासे समाव मान उन समावबा जोंङो नैजिबा थामजि थामजिसे बा माने ब्रैजि बोसोराव अब्लाना जों सानैहैनांगोन। बै समावनो जों मोनसे मोजां सोलोंथाइ लाबोदासै बै समावनो जोंङो बिमा बिफा बिफानि थिननाय बायदि खामानि मावबोदिासै बा फरायबोदों यासै थिननाय बायदि अब्लाना बैफोर बे खौ सानै नांगोन आरो फरायसाफोरा। बेनिखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोर बा साफ्रोमबो फरायनानै थानाय फरायसाफोरा माखासे गेलेनाय बिथिंखौबा लांफानांगौ बा सोरबा रोंङोबा नाथाय बिजनेसाव हाबनांगौ सोरबा गुन गोनां बा गोबां फरायसा रोंगौथि दं साख्रि मोनाखै अब्ला जोंङो गामिनि गथ' टिउसन लानांग गेलेनाय बिथिंखौ फोरोंनांगौ सोरबा गेलनो रोंबा गेलेनायखौ फोरोंनांगौ खाम दाम रोंङोबा खामनायखौ फोरोंनांगौ बिदिनो बायदि बायदि राव हारिमु थुनलाइ सोलोंथाइ बायदि बायदि बिथिंफोरखौ जोंनि बर'नि गेजेराव जौगासार होनो थाखाय जों साफ्रोमबो मावनांगौ बा हेफाजाब होनानै थुलुंगा होनांगौ नाथाय जोंङो माखासे लाइमोनफोरखौ जोंङो बिदि बोसोन होयोब्लाबो आथिखालाव लाइमोनफोरा बोसोनखौ लालाया। जाय लायो बियो मोजांबो जाखायो जाय खोनासंङो बियो साख्रिबो मोनखायो जाय फराय फरायस मोजां खोनासङो बियो जिउआव साक्सेसबो जाखायो जाय फरायसाया मोजां खोनासंनानै हाबा मावो। नि बर' समाजनि थाखाय मोजां खामानिबो मावलांनो हाखायो जाय फराय मासेया मोजां हाबा मावलांङा बेयो बर' समाजनि थाखाय मोजांबो साननोबो माने सम मोनहैनाय नङा। माखासे माने साननाया गुबुन खेंख्रा लामाजों थांनायखौसो बांसिन नोजोर होगोन आरो। बेखौ बुंनांगोन नोंथां माने जों माखासे फरायसाफोरखौ जों जुदि गेलेनाय बिथिंखौ जों नोजोर होनोब्ला गेलेनाय बिथिंखौ जोंनि माने गोसो होथारनाय खालामथारनोबा जों गिबियावनो उन्दै समनिफ्राय बिमा बिफाफ्रा नोजोर होनानै गेलेनाय बिथिंखौबाव जोंङो जिरनांगोन बा टाइम टेबोल हिसाबै फरायसाफोरनो बा गावनि बिमा बिफाफोरा फरायसाफोरखौ थिननांगोन बिदि बिदि सोलोंनांगौ बाबु बा आंनि माबाखौफोरखौ माबायदि थिननांगौ आरो माने फिसाज्ला बा बाबु बिदि होननानै माने गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंङो माने थिननांगौ नंगौ नोंथांङा आरो बिसो सिगां दानिसो बुंलांबाय गोदोनि समाव गोबां माने बोसोर समाव माने खोब गोदोनि मानसिफोरा बल गेलेयोमोन फुटबल गेलेयोमोन बिदिनो नोंथाङा आरो माखासे बुंलांबावबाय आं ए से बावना बावबाय नोंगौ गोदोनि समाव फुटबल गेलेयोमोन बिदिनो बायदि बेबायदि गेलेनानै गोख्रों देहाखौ लाखियोमोन देहाफोराबो ओरैबायदि मोजांमोन। बिदिनो गोदोनि सुबुं फ्रा बिदिनो एक्स' प्लास बिदिनो एक्स' दस बिदि थांनानै थानो हायोमोन आरो गोदोनि समाव आथिखालावथ' मा बुंनो दाइनजि आरो स्निजिबा बोसोरनि गेजेरावनो माने बे बुहुम बे समायना बुहुमनिफ्राय नागारलांनो गोनां जायो मालाबा समावथ' बिनि गेजेरावनो जोङो बे समायना बुहुमनिफ्राय नागारलांनो गोनांगौ जायो मानो होनोब्ला जोङो आं आथिखालाव खस्थ' खालामब्ला माखासे जि देहायाव नांगौ बै देहानि माखासे माने बांसिनै माने गाज्रिखौ लानायनि जाहोनाव माने खहायै माने आथिखालाव सुबुंफोरा जेसेबां जोरनांगौमोन बैखिनिया जोरला आरो।
समबो जाबाय जोंना उनाव रायलायबावनोसै माखासे आयदानि
औ दे दे दे दे नोंथां औ दे थेंक इउ थेंकिउ थेंक इउ।